हेल'। हेल'।
खोनादोंना।
औ नोंथां खोनादों।
मा दालाय मा खालामनो।
ओ नोंथाङा मानिबा सायाव सावरायनो फन बुदोंमोन।
अ बेखौथ' माने। औ औ खोनागासिनो आं नों खोनायाखै।
ओ खोनादों खोनादों।
ओम।
औ।
सावरायनाया बेनो जोङो माबायावनो गासैबोनि सायावनोसे। एसे एसे सावरायनोसै नामा ओम। हमनानै ला नोंथ' लिरहरदोंमोनना बर' आइजोफोरनि गोदोनि आरो दानि।
औ।
ना अ गोदोनि गोदोनि होननानै बुङोबा नों। माबायदिखौ बु सानदों दे नों बुंग्रोदो।
थिगैनो दं बिदिब्ला आं दा नोंथांजों सावरायनोसै। गोदोनि बर' आइजो आरो दानि बर' आइजोनि गेजेराव मा। फाराग एबा मा सोलायनाय दं आं बिनि सोमोन्दै नोंथांनो। बुंनोसै जोङो। नायनो थाङोब्ला गोदोनि आरो दानि बर' आइजोफोरनि गेजेराव गोबां फाराग नुनो मोननाय जायो। गोदोनि समाव बर' आइजोफोरा ओ। न'खर बेंनायाव गोबोद जोबोद गोहोमैनो खामानि मावोमोन। मानो होनोब्ला बै समावहाय बर' आइजोफोरा जेब्ला गावसिनि। नि फिसाय एबा हौवाफोरा ओ न'खरनि गोनां जानाय मुवा बेसाद जेरै ओ। मैहुर खालामनाय हाग्रायाव थांनानै बन आरि लायनाय मैगं लायनाय। आरो न'खरनि हालोदखौ मोजां खालामनो थाखाय बायदिसिना हाबायाव। एबा खामानिफोराव हौवाफोरा फुंनिफ्रायनो मोनाजासे ओ। बायजोआव थांनाय जायोमोन दा बै बायजोआ आरोव थांनाय समाव न' ओ न' न' फोराव जोंनि बर' न'खराव न'खौ नायनो थाखाय ओ नायग्रा महरै। आइजो एबा हिनजाव गावनि हिनजावखौ गालांनाय जायोमोन आरो बे आइजोआनो सान फा थोलो न'खराव गोनां जानाय बायदिसिना मुवा। बिहाव बिखुनजोखौ नायनाय फिसा फिसौखौ फोरोंनाय। आरो बेजों लोगोसे जाहोनाय लोंहोनाय न'आव फिसिनाय दाउ अमाफोरखौ नायनाय। मोसौ मोसा फोरखौ आरो बेफोरखौ जोथोन लानाय। बेफोर गासै हाबाखौनो मावनाय जायोमोन आरोखि। बेनि अनगायैबो बै समावनि बर' आइजोफोरा गावसिनि फिसायफोरखौ। खौल' लामा नायालासिनो बिसोरो गावसिनि न' खाथियाव थानाय ओ हाग्रा ए हाग्रा एबा दुब्लि फोथारफोराव बायदिसिना मैगं मैला बुथुमोमोन। बेजों लोगोसेनो जों ओ बै समावहाय ओ जेब्ला रांखावरिनि गोनांथि जायोमोन। अब्ला बिसोरो खाथि खालानि दैमा दैसाफोराव ना सारनानै न' न' खाथियाव थानाय हाथाय बाजारफोराव फानहैयोमोन औ बेजों लोगोसे आरोबाव मोनसे बिराद ओ गोनां एबा मख'जाथाव बिथांमोना खामानि मावोमोन। बे जाहैबाय एम्फौ फिसिनाय एम्फौ फिसिनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे आसार खान्थि बायदि होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला खौ फिसिनानै जोङो ओ न'आवल' जानाय जाया। जोङो बेखौ गुबुननोबो फाननाय जायो आरो एम्फौनि फिथोबनिफ्राय जोङो इन्दि खुन्दुं लुनानै इन्दिनि बायदिसिना जि जोम दिहुनन्नाय जायोमोन आरो औ बायदिसिना दिहुनन्नाय जायोमोन बेजों लोगोसेनो बिसोरो ओ बे दिहुनजानाय सि जोमफोरखौ न'आवल' बाहायाल'सिनो रांखावरि बिनि सोलायै गुबुननोबो फाननाय जायोमोन आरोखि दानि दिनाव जोङो इन्दि सिनि बेसेनखौहाय गांसे फास्रानि एबा साद्रिनि बेसेना बा रोजानिफ्राय द' रोजानि गेजेराव जों मोननो आरो ओ फि इन्दि फि
दख'नायाथ' नोङो दरोजाल' जाया दख'नाफोराथ' गैयाबा गैयाब्राबो जिब्रै रोजासो थाङो औ दा इन्दिनिया आरो इन्दिनि दख'नाफोरा औ बुरजासिन जायो थिग बिदिनो आं सानदों आरो दा नों जाय जायखौ बुंदों बेफोरनि सायाव बुंनो सानदों आरो आं जेनेबा दानि बर' गोदोनि बर' आइजो आरो दानि बर' आइजोनि बेलायाव मानो होनबा ओ दानि माने गोदोनि बर' आइजोफोरा माने ओरैबायदि दं दङमोन मानो होनना बिराद होनालाय साहसबो गैयामोन बिसिनाव साहस नि बिराद गोनांथि दं सोरबा मानसि फैयोबा बिसोरो न' सिङाव दर फां थेनानै गुबुन हारिनि मानसि फैबा न' सिङाव दर फांथेनानै थायो। सोरबा दुलियाव हाबना थायो बिदि बिदि खिन्थायो। जोंनि आबैमोन आबैमोनहा सिगाङाव इदि खिन्थायोमोन जोङो दा आबैमोनहा गैला अब्लाबो आं दिनै जोंनि रायलायनायनि गे सिगाङाव माबाबाय आरो गोदोनि मानसिफ्रा एम्फौखौ फिसियोमोन थिग खिन्थु दानि आइ आयजोफोरनि बायदि एम्फौ फियामोन गोदोनि आइजोफोरा माबोरै फिसियोमोन होननानै होनबा गोदोना खालि फिबाय सोरनोबा इदिनो मा होनो बा रांनि द' रांनि जि रांनि फानहरबा फानहरबाय फानहराबा बा न'आवनो जानाय न'आवनो बाहायनाय खालि बिदिल' खालामोमोन खिन्थु दाना दानाथ' बिदि नंला नांगौबा नोङो न न'आव न'आवनो माने जिखिनि माने ओरैबो जाया ओरैबो जाया जा जानानै बुस्थुखौसो न'आव जानानै दा बांसाइदाव आं मिथिया खिनथु जोंनि साइदआव ओरैबायदि एम्फौ फिनानैनो एम्फौ फालांगि खालामनानैनो बा बेफार फालांगि खालामनानैनो दिनै मा खालामो गावनि गथ'खौ माने ओ सरकारि स्कुलाव फोरोङालासिनो प्राइभेट स्कुलाव फोरोंग्रा मानसिबो दंबावो आरो दा जोंनि एरियायाव आरो आरो जोंनि एरिया
औ
बुंनोथाङोबा माने आइजोफोरा बिराद माने माबायाव बेफाराव गोजौ थाखोआव दं आरो सोरबा बायदिया हौवाफोरासो न' नेग्रा जाबाय गोदोनि दिनाव होनजाव नों दहाय बुंदोंमोन ना हिनजावफोरखौ न' नेनो गालाङो खिनथु दानि दिनाव मा जाबाय हौवाफ्रासो न' नेनो थानानै हिनजावफ्रासो बेफार फालांगि खालामनानै न'खरखौ फोथांनाय खुद गावनि फिसाखौ फोथांनाय गावनि फिसाखौ जाहोनाय लोंहोनाय फोरोंनाय गासिबो बिबानखौनो दा हिनजाव बांसिन लायो आरो बेलेग एरियाखौ आं बुङाखै जेनेबा जोंनि एरियाखौ आं बुंदों आरो जोंनि साइदआव इदि आरो ओ दिनै जोंनि आइजोफोरानो आइजो माहारिफोरानो साइकेल सालाय सालाय मैगं नागिरो ओ मैगं बुथुमो मैगं बुथुमनानै ओ बुधबार आरो रबिबार बाजार होसोनानै सुक्रुबार बाजार होसोनानै जायखौ जों बर'देवबा मार नै बेफोर बाजारखौ होसो होसो माने ओ माबा खालामो आरो बिसोरो फालांगि खालामहैयो दिनै दिंखिया मे गंं थास' आथिं दाथ' थास' आथिं थास' बिबार बोथोर थास' आथिं थास' बिबार बिदि मा मे गं मोनो बेखौनो लानानै फानहैयो गावनि माबायाव बेराय आरो गोदोनि जोंनि आबैमोनहा खिन्थायोमोन आबौमोनहा नंगौ गोदोनि दिनाव थ' बेदर फिसानि आंखाल गैयामोन जोंहा हास एस से बाहेरायाव ओंखारलांबानो ना बेदरनि आंखाल गैयामोन जेरखम दा माबायाव माखासे खन्थाइफोराव दङ ना ना बे बेदरनि आखाइ होनलायनाय बे गथ' गथ'नि माबाफ्राव दङ ना थिग बेबायदिमोन गोदो खिन्थु दा बिदि नंला दा माने गासिबो बुस्थुआनो माने ओरैनो उम रां होआलासे नों जेबो बुस्थुखौनो मोनला गोदोहाय गोदो मानसिफोरा मामोन गावनि उदै थाइसेनि थाख खाय मालायनाव गलामबोबोयोमोन आरो गावनि फिसाखौबो मालायनाव बखालि बायदिसिना दोनो ओ गलाम बैहयोमोन ओ खिन्थु दा नोङो दाथ' बिदि गैला दा आरो गोदोनि मानसि फोरा मालायनि हायावबो लुनानै थायोमोन निजा गाव हा बायनो बो गोसो जायामोन गावहा न' लुनोबो गोसो जायामोन जाय एकदमबारे धोनि सुबुं माहाजोन मानसि बैफोर मानसिफोरनावसो हां माबानानै गरिब मानसिफ्रा न' लुनानै थायोमोन। आरो गोदोनि मानसिफ्रा होयोमोनबो खिन्थु दा नों दा जेबो जायगायाव नुनाय नङा दे बांसिन जायगायावनो नुनाय नङा दे सोरनिबा हायाव बिसोर लुनानै थादों बिस्रा होननायखौ नों खोनानो मोननाय नङा। आरो सिगांनि मानसिफोरा गावनि फिसा खौ नोङो गावनि उदैनि थाखायल'बो मालायनाव दोनहरोमोन।
औ।
दा बिथाङा माने ओ समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे गासिबो सोलायबोजोबनानै माने बयबो एसेबाबो माबासिनाव फैबाय आरो आंनि थाखाय गोजौ थाखोसिनाव फैबाय आरो गोदोनिख्रुइ साबसिन आरो आरो गोदो गोदो ओरैबायदि दङमोन माने नोंगौ दानि दानि आइजो गोदोनि आइजो बेलेग गोदोनि आइजोफोरा माने बिदिमोन नों हाजार हाजार बुग्लि बुसि खालामजाबाबो माने जोंनि समाजावनो लिरनाय दंखायोमोन नालाय नोंखौ न'निफ्राय हाबा हरबाय माने नोङो थैबाबो थांबाबो बिनि आखायावनो बिदि होननाय सोदोबा खोब गोदोनि मानसि फोरा बांसिन सैज' खालामोमोन माने दा- दाना खिन्थु बि बिदि नंला आरो नोंहा एसे न'खराव मिलायलायाखै सैलायलाया बायदिबाथाय एकदम गाव गावाबागाव जाखायो आरो। जेरै बर' समाजाव फाथैलाय बिसिनाय होनो बेबायदि फाथैलाय बिसिखायो आरो दाना, बिदि दावराव दावसि संसार। बारा जाया, आरो गोदोननि जोङो जोंनि माबाफोरखौ जोंनि आइमोनखौ बा जोंनि आयंमोनखौ मादैमोनखौ खोनाबोनाय खोथा फोराथ' ओरैबायदिबाव। माने फुरा सोरनाबा सोरनाबा बिखुनजोफोराबो ओरैबायदि दङमोन माबा फिसायानो बुबावा बेखौ फिसायानो सोंखारिबावा थेव बो बिखुनजोआ बुयो बिखुनजोआ सोंखारिनाय बिदिमोन। जोंनि बिमा फोराबो बा जोंनि आइमोनहाबो बिदिनि जेंनाजों सौसिबोदों आं बेखौ मिथियो। औ जों नुलायनाय माने जोंनि आबैमोनहोसो जोंनि आबौमोनहासो जोंनि आइमोनखौ बुयोमोन आरो जों नुलायनायनो जोंनो नुलायदों एसे ओमफ्राय थेवबो जों बेफोरखौ आं दाबो बै समखौ गोसोखांबा जोंनि आइमोननि संसारखौ गोसोखांबा बोरैबा मोनो आरो। आंथ' आंथ' आंखायो आं बिदि माबायाव मोनबा आङो संसारखौनो जानो हानाय नङामोन होननानै। मानो होननानै बुंबा नोंहा माने मा होनो न'खराव गावस्रा हौवा हिजावनि गेजेराव दावराव दावसि जादोंबाबो माबा मोनसे जादोंबाबो बिसोर बिहामजो खौबो बुयोमोन गोदोनि मानसिफ्रा। बांसिन। माने बिसिना बिदिमोन बिसिनि साननाया दंमोन जे गोदो आंबा बिहामजो बिखुनजोजों बुजादों आंबो आंनि बिहामजोखौ बुफिनगोन नै बिसोरनाव बिदि साननाय दंमोन। खिन्थु दानियाव बिदि गैला आरो ना।
नंगौ गोबां सोलायनाय जोङो नुनो मोनदों। ओ गोदोनि समावहाय बे सहायनाया गोबां दंमोन ना दानि समाव बेबायदि सहायनाय गैलिया जे बिनि गेजेरावहाय बेबायदि जानायनि जाहोन जों हमनो हायोदि गोदोनि समावहाय दानि बायदि एसेबां माने सोदोमस्रि गैजोबामोन। बै समावहाय आइजोफोरखौहाय नांगौ रोखोमनि सोलोंथाइ होआमोन आरो समाजनि मोनसे बेन्दोंआव खाबथानानै दोननाय जायोमोन आरोखि। आइजोफोरनि थाखाय
खाबथानानै दोननाय
दङ जे गोजान गोजानाव हाथाइ-बाजाराव थांनो मोना। बा सोरबा सिनाय मोनै मानसि फैबा नुजानो मोना बे बायदि खाबथानानै दोननाय मोनसे समाजनि नेमखान्थि दङमोन। नाथाय दानि जुगावहाय नैबे इन्टारनेट मबाइल फैनायनि जाहोनाव आरो जोंनि समाजावहाय सोरखाराबो भारत सोरखाराबो आइजोफोरखौ हौवाफोरजों समानै मोनथाय होनांगौ होनानै सोलोंथाइ होनायलाय दानि जुगावहाय, दानि आइजोफोरा सोलोंथाइ मोननानै गोबां सोलायबोबाय आरो बिथांमोना जोंनि समाजावहाय हौवासाफोरजों बा हौवाफोरजों समान जानो बिथांमोनाबो नाजादों, आरो बे नाजानायनि गेजेरजोंनो गोदोनि जे बायदिसिना खालामनानै जाजानाय एबा न' खराव सैया सैया खालामनानै जाजानाय बेफोर जाथायफोरा लासैनो गोमोरलांदों आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनो दि आथिखालावहाय आथिखालनि आइजोफोरा